हेल औ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
उम नोंथाङा मोजाङैनो दङ दा?
सान्दि मोजाङैनो दंथयो।
अ अ अ बिदिब्ला आं नों नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नों थाङा सम दङ ना? अ बिदिब्ला जोङो बैसागो फोर बोनि आयदानि सायाव एसे फोरमायलायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे औ
ओ गिबियावहाय नोंथाङा बैसागोनि बागै माबाफोर सोंथि सोंनो गोसो दङ नामा?
बर'फ्रा बैसागुखौ माब्रै खुङो बिनि सोमोन्दै एसे खिन्थादो नोंथाङा? माब्लानिफ्राय माब्लानिफ्राय खुंदोंमोन बेफोरनि बागै।
औ औ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासं ओ गिबियावनो बैसागो फोरबो होनोब्ला ब्लाथ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा माने ओ बैसागु फोर्बोखौ फालिबो जोबोरैनो गाजा गोमजायै फालिबोयोमोन आरोना ओ बैसागुआ थ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार फोर्बो। उम बेखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ? ओ बुंनो थाङोब्ला बैसागुखौ जोंहा बरफ्रा मोननै बाहागोआव रानो जेरैहाय मानसि बैसागो आरो मो सौ बैसागो।। गिबियावहाय जोङो मोसौ बै सागुखौ फालिनाय जायो आरो ओ आरो बे जोङो मोसौखौ थुखैै ओ थुख खैनाय जायो से मोसौ बैस बैसागुआव जों मोसौखौ ओ सैथ्र' दाननि जोब थि सान एबा दिनाव थुखैनाय जायो। मोसौखौ जोङो थु खैनो थाखाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर नांगौ जायो जोंहा। जेरैहाय फान थाव, हालदै, थाराय, दिग्लिलिथि फायनालाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो आरो ओ बे फिथाइफोर जोंहा जेब्ला मोसौ थुखैगोन बेनि सानसे सिगांहाय जों बुथुमनानै लानाय जायो। अह थारैनो जोंङो आरो मोसौखौ जोंङो ओ जाय दिनखालि थुखैगोन जोंहा बै दिनखालि दुगैयै लोबस्राङै मोजाङै ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ सुनानै मोन से आइजेङाव ओ लानानै ओ मोनसे आइजेंआव लानानै जोंङो बेखौ ओ फिसा फिसा हानाय जायो। ओ बेनिफ्राय जोंङो बे खौ ओ औवानि आरं जिरनानै खायफा खायफा मालाबो सु सुनाय जायो आरो।
औ।
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंङो मोसौखौ दुब्लि जों मोसौखौ दुब्लिफोराव ओ बेबादिनो जोंङो मोसौखौ फोथार एबा जाम्फैफोराव थुखैहैनाय जायो। ओ। आरो जों मोसौखौ दिग्लिलिटिजों बु-बुनाय बुनानै लांनाय जायो दिग्लिलिटि जों मानो बुनाय जायो होनब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय गोदो आजै आजौनिफ्रायनो फोथायनाय दंखायो जे ओ जोंहा जेन मोसौ बेबायदि बुयोबा लायनो जों मोसौनि बेमार आजारफोरा साफफादेरा बेनि थाखाय बेबादि खालामनाय जायो आरो आरो जों मोसौखौ थुखैनाय समाव जोंहा मोनसे खुगा मेथाइ खनो नोंथाङाथ बेखौ मिथिखायो।
औ औ औ नोंथां औ।
गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंहा खुगा मेथाइ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बे मेथाइया माने। गोदोनि फ्रायनो जोंहा बे बैसागु फोरबो एबा मोस थुखैनायाव नेमा दंखायो आरो।
औ औ दं।
ओ आरोहाय जोंहा मोसौखौ थुखैखांनानै फोथाबो फुननाय जायो। ओ थिग बेबा दिनो बैसागो मोसौ बैसाग साबाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो। आरो जोंङो मोसौखौ। ओ मानो फुथा फुननाय जायो होनब्ला जोंहा गोदो गोदाय माने ओ मोसौखौ जेब्ला हा-हाग्राबारियाव अरनबारिफोराव होना हरो। अब्ला माने मोसा लग्राफोरा जानो नागिरोमोन आरो। जेन फोथा फुननानै फाख्रा फुनना हरबा जेन लख्रा मोसाफोरा जाया माने बेनि थाखाय जोङो बेबायदि फुननाय जायो होननानै माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ आरो। ओ आरोहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ मोसौखौ बेदिनखालि जोबोरैनो उदाङै माने हगारनानै हगारसारनानै होनाय जायो आरो।
औ।
आरो जोङो थिग बेबाददिनो बैसागो जेरैहाय जों बैसागोखौ जों बर'फ्रा गोबाङानो सानस्नि ओ खौ फालिनाय खौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो। ओ बे बैसागुआवनो जोंहा माने ओ बैसागोनि सेथि खालाराव जों गामिनि रायजो राजा माने जोंनिखुइ गेदेरसिनफोरखौ जोङो खुलुमनानै माने इसोरनिफ्राय जोङो बोर लानाय जायो आरो ओ जोंनि ओनसोलफोराव थ' बेबादिनो खाथि खाला ओनसोलफोराव जेरैहाय जोंनि उन्दैफोरखौ जोङो मान एबा अननायजों जोङो अननाय होनाय जायो आरोहाय जोङो बै सागुआव गोखा गोखै मैगं जानाय खौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ? बेफोर ओ औ नोंथां बे गोखा गोखैया जाबाय जेरै फुंखा ओ खुंखा ओमफ्राय बेबादिनो दिंखिया गोबां रोखोमनि मिथिंगायाव जि मोनो गासै दंफां आरो जेनेबा लाइफां फांफोरखौनो जोङो जानाय जायो नङा होमबा?
औ औ औ औ नंगौ औ
होमब्ला जेन जोंहा जोंनि देहा सोलेराव बेमार आजारफोरा सोमजिया जेन ओ जेबो साफा देेरा इनि थाखाय जों जानाय जायो आरो
औ औ औ औ
बे बैसागोआ जोंनि फाय जोबोद गोनांथार। आरो जोङो बैसागुआव गासैबो नायनानै उन्दैनो ओमफ्राय गेदेरसिम मागिनानै जोंहा बैसागु रंजानाय जायो आरो बै सागुआव जोङो बेबायदिनो जोबोद
औ ओम
थरखा गासैखौबो लानाय जायो बुंनो थांब्ला बे आगजुरा माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय आरो मेथाइ खननानै मोसा यखौ नुनो जों बांसिनानो माने टेप रेकर्डिं एडिअ
औ औ नुयोन औ औ नुयो
खोनायाखै नोंथां हेलौ अ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादिनो खोनाखै
खोनादों औ खोनादों।
ओ बिदिब्ला आङो बि बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनि नामा?
औ औ सोंजागोन दे औ
ओ माने नोंसोरनि ओनसोलावबो बे बैसागु बोथोराव माने गोखा गोखै जानाय मैगं थाइगं बेफोरखौ जायो नामा आरो जायोब्ला मानो जायो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ
बुं
औ जोंनि ओनसोलावबो जेनेबा जोंनि खाथि खाला गामिफोराव जोंनि बे खाथि खालाखौ फोरावबो जोंनाबो बैसागो बैसागो समाव जेनेबा मोसौ थुखैखांनायनि अखानायै ओ खालि फुङावनो खुंखा जानाय होनो जायखौ गोखा गोखै बेखौ जोंनाब जायो औ औ बेयाव जोङो औ बेयाव जोङो बायदिसिना ना बिफांनि बिलाइ जेनेबा बिफां बिलाइ थ रोदा बायदि बेफोरबायदि जानो हायो आरो बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जायो बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जाबोदों। दासिमबो जाबोगासिनो दा नों नों होनाय बायदि बिदिनो बेफोरखौ जायोबा देहाफोरा मोजां जायो बेमार आजार फोर जाया बेनिखायनो बोसोराव खनसेखौ जाथारो आरो
अह ओह नोंथाङा बुंनायबा थिग बादि मानो होनब्ला जोंहा बे गोखा गोखैखौ माने जोंहा गोदो गोदाया जे जेनेबा जेब्लनिफ्राय बरफ्रा बैसागोजों लोब्बा लाना खुंबोदों बे निफ्राय जोंहा बेफोर मैगं मिथ मिथिंगायाव मोननाय बेफ मैगं फोरखौ जायो आरो ना बुंनो थाङोब्ला माने बेफ खौ जाबा जेन जोंना बे बोसोरा एबा बे बैसाग गोदाननिफ्राय गोदान बोसोर फोरा माने मोजाङै मोजां थाङो जेन जोंनाव सानाय सुनाय बेमार आजार थायोना बेफोर जेन जोंनाव सोमजिया बेनि थाखाय जानाय जायो आरो ना औ बुंनो थाङोब्ला बैसागुआव जोंहा
औ।
औ।
उन्दैनिफ्राय लाना गिदिरसिमलाग गेलेनाय जानाय खारनाय मोसानाय आरिमु बादायलनाय माने गासैखौबो लानाय जायो आरो।
औ जायो औ।
थाङोब्ला बे गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बेयो गैयामोन। ओह खुगााजों खुगा अबबा अबेबाफोर लानदां फोथाव बेफोरबायदियाव माने जोङो बे बैसागु बोथोराव माने नखर नखर हाबनानै जोङो जोबोर खुसियैनो रंनाय जायो आरो ओह बेदिनो बुंनो थाङोब्ला बैसागोनि थाखाय जोबोद गोनां थार। ओह औ। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बो बैसाग-बैसागोखौ माबादिहाय मोसायो माबादिहाय रंजायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नों
औ हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां औ दा नोंसिनि बायदिनो। जोंनाबो जोंनाबो नोंसिन बायदिनो जेब्ला बैसागो सफैयो बैसागोनि बैसागोनि गिबि सानावनो जोंनाबो गामियैनो गामि रायजोयैनो आहुथि सावग्रोयो। बेनि उनाव आवहाति सावखांनायनि उनाव गेदेरा उन्दैनो बोर होबाय ओमफ्राय उन्दैयाबो गेदेरनो सनमान होबाय बेबायदिनो जोंनाबो जायो बेनि उनाव जोंना खेला दुला जायो बायदिसिना खेला। हेलौ। बिदिनो बायदिसिना खेला खार औ जोंनावो बिदिनो बायदिसिना खेला दुला। जायो औ औ। जायो बयबो बोराय बुरै।
लोब्बा लाना खुंजाना माने गोबां रो खोमनि बादायज्लायनाय बो लानाय जा जायो आरो ना।
औ बेयाव बयबो बाहागो लाफैयो औ।
औ थेवब्लाबो माने जोंहा बे-बेबादि माने हुदाया माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो गोदो आजै आजौनिफ्रायनो गैयामोन आरोना बेयो माने दाबावैसो जानाय माने जोंहा गोदोहाय बेबादि खालामामोन माने गावजोंनो खुगाजों खुगा माने बिबादि मे थाइ खननासो मोसायोमोन आथिखालाव सो जों गोबां देंखोगिरि ओ देंखोगिरि लाब नानै जेनेबा बियाव ओ बेफोरथ टेप रेदिअ रेकर्ड बेफोर बायदिसोना बिदिजों माने जोबोद रंजानाय खौ नुनो मोनो आरो ना ओ उम थिग बेबादिनो बुंनो थाङोबा माने जोंना बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो दंफां लाइफांनि बिलाइफोरावबो गोरलै जेनेबा बिलाइ खिलियो नङा नङा होमबा ओ बेजों लोगोसे जोंहा दाउ खौवौ गाबो मान्दार बिबार बारो बेफोरजों माने जोंनि गोसोआ बैसागुजों माने जोबोरैनो माने उसि फावो आरो जेनेबा ना गोसोआ रंजाखाङो उम उम। ओ नोंथाङा दानि बैसागो आरो गोदोनि बैसागु मा फारागथि होनो सानो माबाफोर फारागथि दङ ना बेखौ फोरमायनो हागोन? माने जोंना ओ गोदोहायथ औ । अ दे दे बिदिब्ला फोरमाय।
दानि बैसागु आरो गोदोनि बैसा सागु होनोब्ला गोदो जिबायदि खुङोमोन दाना दानि बैसागुजों एसे गोबां सोलायनाय फैबाय।
औ नंगौ नंगौ।
सप्तासेनि बाराबो जानो जायोमोन जानो हागौ।
औ नंगौ।
सप्तासे सान स्निसिमहालागै बांसिन खुंनायखौ जों नुनो मोनो।
अ औ।
दा जोंनि ओनसोलावबो बेखिनि सानस्निखौनो खुङो थारमाने सानस्नियानो बांसिन। सानस्नियानो जानो हागौ।
औ औ जोंनियावबो बे खौ ओ सानस्नि एबा हाबथा से होननानै बुङो बेबायदि हाब्थासे फालिनाय जायो आरो ओ बुंनो थांब्ला बे बैसागोआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो। गासै बर'फ्रानो मानो मुलुगनाङै फालिनाय जायो आरो ना।
उम।
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंनि रायज्लायनायखौ बे खिनियावनो दोन
औ दे औ जागोन दे नोंथां औ।